खुलुमबाय नोंथां औ खुलुमबाय
खोनादों ना
औ खोनादों दे
औ दे
आ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामल हामलायनाय बावहरबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो
औ दा आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों दावबायनायनि सायाव माने रायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ दे दे माबा माबा सोंनो दोङो नामा नोंथाङा
औ आ नों थाङा दावबायना माबायदि मोनो मोजां मोनोना
उम आंथ ओ गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनानै जोबोर मोजां मोनो ओ दाव बायनानै जोङो जोंनि ओ गोसो गोरबो बा जोंनि साननाय हनाय बायदि रोखोमनि जोङो गावखौ ओ मोनसे सोलायनाय बा खुसियाव दोननो हायो
औ नंगौ औ नोंथाङा दावबायनो माने नोंनि लोगोफोरजों बांसिन मोजां मोनो ना नोंनि नखरनि मानसिजों थांनानै बांसिन मोजां मोनो फोरमायनो हागोन ना
दावबायनायावथ जोङो लोगो ओ जोंनि लोगोफोरजोंनो दावबायनो बांसिन मोजां मोनो आ माने लोगोफोरजोंबाथाय जोङो ओ रंजानायखौ
औ औ औ
ननि गासै मानसिफोर रंजानायखौनो।
औ नोंगौ नोंगौ नोंगौ। नोंथाङा थार खोथाखौनो बुंदों। दा नोंथाङा ओ माने ओ बोसोराव बेसेबांसो माने दावबायो?
आंथ' ओ ओरैनो बांद्राय दावबायनाय जाया ओ बो सोराव ओ। ओरैनो खेबनै खेबथाम बेफोरबायदि दावबायनाय जायो ओरैनो। गोजां बोथोर समाव गोजां नाय जों इसे ओ मोजां जायो नालाय गुबुनाव बेरायहैनो। ओइनिफ्राय बै समाव एसे समफोरा एसे ओ माने ओ जोंनि थाखाय ओरैनो थानायबो जाहैयो। बेनिखायनो बै समाव जोङो दावबायो आरो बेजों लोगोसे गोजां बोथोराव बेरायनायजों लोगोसे आरो जों गोलोम बोथोरफोरावबो माने दावबायनो थांनाय जायो बेवहायबो जोङो एसे समफोरखौ मोननाय जायो नालाय बेनिखायनो बोसोराव जोङो उम बांद्राय नङाबाबो खेबफा खेबनैया बेरायनाय जायो आरो।
औ।
बेरायनाय बेरायनानै ओ माने बोसोराव नोंथाङा खेबसे खेबनै खेबथाम बेफोरबायदि बेरायो नङा होमब्ला? दा बेरायनायाव नोंनि ओनसोलाव नोंनि ओनसोलाव थानाय बेरायथावना जाग गा माने दावबाय थावना जागायाव थांनो बांसिन मोजां मोनो ना नोङो गुबुन जायगा गोजान जायगायाव थांना दावबायना मोजां मोनो।
औ औ हागोन हागोन ओ जोङो ओम आङोथ ओरैनो दावबायनायखौ गोजानाव थांनानै बे गोजानाव नुहै- नु-नुहैनाय बे नुथायफोरखौ ओ नायहैनो थाखायबो मोजां मोनो। दाबो आङो खाथिनिखौ ओ साब सिन्नाय मोनो। मानोना जोङो खाथियाव खम समबो जायो खम समबो होनांगौ जायो आरो खाथिनि जाय खाथिनि जायगा फोरखौ जोङो मोनथिनायबो जायो। आरो बेवहाय जोङो ओ थब समावनो थांनानै फैनो हायो बैफोरबायदिनि थाखाय आङो खाथियाव बेरायनायखौ साबजाथावसिन मोनो।
औ नंगौ दा नों थाङा ओ खाथि खालायाव थानाय नोंनि दावबाय थावना ओनसोल ओ माने जायगा बेयाव थांनानै मोजां मोनो होननानै नोंथाङा फोरमायबाय। दा नोंथांनि ओ थानाय दावबायथावना जायगाफोर दङब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोनना? खोनादोंना नोंथाङा?
औ हायो नोंथां ओ जोंनि खाथियावथ' औ खो ओ माने लाव खार ओंखाम जाग्रा दङ बेवहाय जोङो मिथिंगाजों बुंफबनाय जेरै जोंनि खाथियावनो था थानाय ओ दारागाव पिकनिक स्पट बे जों लोगोसे सुकि बेफोरबायदि औ जोबोर मिथिंगानि समायनायजों बुंफबनाय जायगाफोर दङ बेवहायनो- ओ थांनानै जोङो जोंनि गोसोफोर खौ गोजोननाय लाहैनो हायो लोगोसे ओ मिथिंगानिफ्राय बेजों गोबां गियानबो मोननो हायो औ
नंगौ नंगौ दा बे नोंथाङा फोरमाय बाय बाय सकि आरो मा होनो दारागाव बेयाव माने हाजो दैमा दैसाजोंबो हबनानै नोंथाङा फोरमायबाय दा हाजो दैमा दैसा मिथिंङानि महर जों बुंफबनायजों लोगोसे गुबुन ओ माने जेरा जिरै जिब जुनार दावसिन दावला बेफोरबायदिबो नुनो मोनो नाम मा नोंथां
थारैनो नुनो मोनो बेवहाय ओ दैमा दैमा दै दैसा आरो हाजो हाला दङ नालाय दा बेनिखायनो बे हाजो लायावबो गोबां बिबां लाय फा बायदि रोखोमनि दं नालाय बेवहाय ओ दाउसिन दाउ दाउला बायदि रोखोमनि दावसिन दाउ थानानै मोजां मोनो बेनि खायनो जोङो बेफोर राव दाउफोर बायदि रोखोमनि दाउफोरबो नुनो मोननाय जायो आरो लोगोसे ओ जोंहा बे हाग्रा बंग एवनो बे हाग्रामाफोराव ओ बायदि रोखोमनि जिबफोर थानो ओ गोरलैयैनो थानो हायो बेवहाय बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथायाइफोर मोननो हायो बि फां बिलाइ बेफोरबायदिबो बायदि रोखोमनि ओ ओम जुनारफोरा थानो थाखाय ओ मोनसे मोजां जायगा बेनिखायनो बेवहाय जोङो जिब जुनारखौबो बिदि रोखोम नुनो मोननाय जायो आरो ओ दैमा दैसाफोरबो दं नालाय बेवहायनो बिसोरो गोरलैयैनो बेवहाय जानाय लोंनाय आदारखौ गोरलैनो मोनो ओंखायनो बिसोर खौ जोङो बे जायगायाव नुनो मोनो आरो बे ओ बेफोर बेनि थाखायनो बे जायगायाव सम लानानै ओ ओ थांनो एसे ओ गिनांगौ गोजा जायो खैफोद गोनां जायो मानोना बेफोरो ओ बेफोरो माने मिथिंगानि मिथिंगाजोंनो मिथिंगानि समायनासो नालाय बेनिखायनो बेवहाय मिथिंगानि बायदि रोखोमनि जिब जुनार दावमा दाावसा दङ बेफोरखौ खौबो जोङो एसे
औ
दा बेरायहैनांगौ जायो आरो
औ औ औ
द नोंथां नोंथाङा नोंथाङाबो बेफोर बायदि दिनो ओ औ खोनादों। नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो बहाबाफोर
नोंथांनिखौ ओ एसे बुंफिननो हायोब्ला मोजां जागोन नोंथाङा एसे खोनायाखै।
ओ नोंथांनि ओ नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो ओ बहाबाफोर बेरायनाय बा दावबायनायनि एसे मोन्दांथिफोर दं नामा नोंथां नावबो?
औ नंगौ। दा दावबायनो थ मोजां मोनो। आ दावबायनाया जोंनि गोसोनि जा माखासे जेंना, दुखु बेफोरदि मोनसे ओ फिसा फिसा जेंना बे खौ दावबायनाया जोंनि ओ जोंनि जि माने गोसोखौ गोजोननाय होनायजों लोगोसे जोंनि माने जेंनाफोरादि फिसा फिसा बेखौ जोंनि गोसोआ हमदां हायो आरो। दा बेनि खायनो जों सुबुं माहारिया माने दावबायनाया मोनसे जोंनि जिउनि माने गोनांथिथार मोनसे माने जोंनि जेरै आदार बायदि मोनसे आदारा जोंनि जिउनि ओ मानसिनि सुबुं माहारिनि मोनसे गोनांथि सार नङा होनब्ला? दा बे बाय दिनो ओ जोंनि दावबायनायाबो जोंनि माने जिउनि माने गोनांथिथार मोनसे
उम आयदा जाहैबाय
आ औ आयदा जाहैबाय दा दावबायनाया नै ओ आंबो गोबां जायगायाव दावबायबाय दावबायनाया। ओ दा थेवब्लाबो नोंथां बुंनाय बायदिनो आंबो बारा गोजान जायगायाव थांनानै ओ माने दावबायनो बारा मोजां मोना। नै साखाथियावनो थानाय बे फोरबायदिनो ओनसोलनि ओ जायगा फोराव दाव बायना मो जां मोनो। दा दे माबाफोर सोंना दंबावो नामा?
औ नोंथाङा जे साखाथियाव दावबायग्रा जायगा दं होनदों बेफोराव ओ नोंथां नोंथाङा ओ बैफोर दावबायनायाव थांनानै बेवहाय बै जायगानि सुबुंफोरनि थाखाय बे दावबायसालिया माबाफोर मुलाम्फा जानाय नोंथाङा नुदों नामा?
औ नुदों। मानो होनना बुङोब्ला साखाथिनि मानसि फोरा सुबुंफोरा माखासे से माने फालांगि खालामो बेयाव दख दख'नानियानो होन आ फिथाइ-सामथाइ जानाय-लोंनाय माने जोंनि जामुंसालि बेफोरबायदि ओ फालांगि होनानै जोंनि गोबां सुबुंफोरा माने रांखान्थि बिथिङाव आ जौगानो हाद दों आरो। आरो गावनि न'खरखौ माने ओ रां रांखान्थिारि बिथिङाव जौगाहोनायखौ जोङो जोंनि मेगन सिगाङावनो जोङो नुनो मोनदों।
उम
औ
उम दा होमबा जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नों थां
औ औ। दे उननि सम फोराव जुदि ओ सम आरो थासारिया मिलायोब्ला जोङो बे दावबायनायनि सायाव माने गुवारै सावरायलायबावसिगोन दा बेखिनियावनो दोन दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ दे जायो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ।
उम गोजोननाय थाबाय। दे
होय मा